खोनादोंना नोंथां औ नोंथां खोनादोंना अ नोंथाङा मा खालामदों दा?
दा जिरायनानै दं आरो नोंथाङा मा खालामगासिनो?
अ आंबो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां।
औ औ
दा नोंथाङा जेन'बा ओरैनो दं जेखन ओ मैगं थाइगंनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा एसे मा-मा मैगं थाइगं दङ मोनो आरो बोरै-बोरै जायो मायो बेफोरखौ एसे फोरमायलाय नोंथां।
औ हागोन नोंथां दा जोंनिया गोबां गोबाङानो जेनेबा गोबां मैगं थाय मोननो हायो जेनेबा जों दा मोनबाय थानायफोराथ' ओ मा होनो जोंनि ओनसोलाव दा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा होनना मिथि मा होनो बेखौ थ' मिनथिला आङो जोंनि ओनसोलाव सबायबिमा खुम्ब्रा दानि औ दा नि मोनबाय थानाय बोथोराव आरो सबायबिमा खुमब्रा जोगोनार। बिदिनो थाइबें जिंखा फोरला। ओमफाय मैथा गोजा मैथा बांगाल भिन्दि। ओ बेफोरखौ मोननाय नुनो मोनो आरो दा आरो बिनि अनगायैबो गोबां माने ओ गुबुन बोथोराव गुबुन मैगं-थाइगंखौ मोननाय जायो आलु, टमेट', फान्थाव। बिदिनो ओ गाजर बिट बेफोरखौ मोननाय जायो आरो दा मैगं-थाइगं होनो होनो बुंब्लाथ' जों बुंजोबनो हाया नङा होमबा। दा आरो आंनि गोसोआवबो फैयासै एथ'बांनो दा इदिनो मैगं जोंहा मैगंखौ मारै सङो जेनेबा माखौ। आं दा मोजांबो मिथिजोबबा उम। जिथु दा आङो अनला ओंख्रि संनायखौ खोन्थानोसै नोंथांनो।
औ-औ उम।
जोंहा दा अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा ओ माइरं।
औ।
ओ यिदिनो यिखौ‌ बेफोराव।
औ औ।
बिदिनो देग्रोना लानांगौ। जों मेवबा बे सिगाङावनो बेखौ एवनानै लाग्रोनांगौ। ओमफ्राय बिनिफ्राय जिथु दा दै होनानै गासैबो होनांगौ बुस्थु। खौ होजोबनानै दै होनानै।
औ औ।
बेखौ दा आंनि मिथिनायाव दा नोंथाङा माबाफोर मिथिनो नागिरबावदों नामा।
ओरैनोथ' जेन'बा नोंथाङा बिदिनो। ओंख्रिफोरखौ बिदिनो मैगं थाइगंफोरखौ मा मा संनानै जायोबा। बबे गोथावसिन जायो बेफोरखौ एसे खोन्थादो दे ना।
औ-औ दा आंनि। ओ आंनि मोजां बिदि मोजां मोननाय ओंख्रियाथ' जाहैबाय दा आंनिया। ओ दालि आरो अमा बेदर। एवनाय बेफोरनो बेनो मोजां आरो आं जानो मोजां मोननाय मैगंआ।
औ औ।
ओरै ओरैनो अमा बेदर खौथ' दा गासिबो संनो रोंखायोआनो दानि जुगावथ' ओरैनो गासिबो संजोबखायोआनो।
ओ।
जोंहा अमा बेदर जुदि संनोब्ला जोंहा। ओ गिबियावनो अमाखौ जोंहा सुग्रोना लानांगौ मोजाङैनो आरो खायसे। खायसे अमा। खौ जोंहा रुयो एबा खायसेया रुवा बांसिन ओ बिनि उनाव। जेथिया आं संनाय आंनि संनायब्ला आं रुनानै लाग्रोयो आरो गिबियाव। बिनि उनाव रुनानै सुफिननानै मोजाङै मोजां ओमफ्राय बिनिफ्राय। ओ। बिनिफ्राय संनाय जायो आरो दा नोंथाङा ओ। जिथु दा मैगं बाग मैगं थाइगंनि बागै आंनाव सोंबाय जेथिया दा नोंथाङा मा मा मैगं थाइगं। उम जेनेबा आं खोन्थनि बागै आरोबाव बेलेग मैगं थाइगं मिथिबावो नामा।
ओरैनोथ'। बेलेग खोनोबा बाराथ' मिथिनाय नङा ओरैनो जोंनि। एरियाथिं बिदिनो आलु टमेट' ओ सबाय। बिमा भिन्दि मुला गाजर। ओ लाइ लाफा फान्थाव खांख्रि गरला ओ खायला बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। आरो मैगं थाइगं होननानै बुङोब्ला जेन'बा आलु। आलुखौ जों जेन'बा दैसो आलुआ जेन'बा बेदरसो थाङोना। जेरै मैगं थाइगंया बिदिनो बिमा दं बिमायाथ' बेन्दों। मानलाग्रासो जाहैबा सबाय बिमा आरो गाजर गाजरफ्रा बिदिनो बेदर थाङो।
मोनसे सोंथि सोंनि आङो दा जितु समाव गोबां मैगं थाइगंखौनो ओ जेनेबा मुलि होन